थ ओइ नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों
ओ नोंथाङा फ्रिनो दथ'यो ना
औ दंथ'यो
औ बिदिब्ला दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
ओ बिदिब्ला आङो बेरायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों नोंथां
औ
नोंथाङा बबे बबेयाव बेरायनानै मोजां मोनो
आंथ' बिदिनो जेरै दैमा सेरफोर हाजो जेरै हाजोफोर बिफां लाइफां थानाय बिदि जायगाफ्राव बेरायनो मोजां मोनो आरोना आरो बिदिनो गोबां गुबुन गोजान गोजान जायगाफोराव जेरै बेफोराव बेरायनो मोनो आरो मोजां मोनो आरो माने जायगाफ्राव
औ नोंथां
औ नोंथाङालाय दासिम बबे बबे जायगायाव बेरायहैग्रोखो
आङो तेजपुर बिदिनो ग
हेल' नोंथां
नोंथां
औ
आं आं गुवाहाटी तेजपुर क'क्राझार बिदियाव बेरायखांबाय नोंथां आरो उम हाजो हाजो सेर सेर दैमा दैसा अन्थामला बिदिनो बेफोराव बेरायनो ज मोजां मोनो
नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ मोजाङै खोनायाखैमोन
अ नोंथां
औ नोंथाङा बेफोर दावबायहैनायाव मा मा नुथायफोर नुबोनो मोनदों
बिदिनो जिब जुनार मै मैदेर बिदिनो बेफोरखौ नुबोयो आरो नोंथां ओमफाय आङो बांसिन बेफोर हाजो हालाफ्राव थानो मोजां मोनो नोंथां
औ
ओमफ्राय नोंथाङा बेरायनाय समाव मा मा फिथाइफोर जानो मोजां मोनो
आंथ' बेरायनाय समाव बिदिनो
फिथाइफोरबो जानो मोजां मोनो आरो गोबां मेथाइफोरबो मोजां मोनो आरोना जानो जेरै आपेलफोर आरो आंगुर बिदिनो नासपुथिफोर इदिखौ जानो मोजां मोनो आरोना
औ नोंथां
औ
आरो नोंथाङा बेरायनाय समाव लोगोफोरजों गाव हारसिं बेरायो
आङो बांसिन लोगोफोरजों बेरायनो मोजां मोनो आरोना जयैनो इन्जय खालामनो मोजां मोनो इदिनो फुरथियैनो आरो बांसिनानो बिदि लोगोफोरजोंसो थांनाय जाखायो आरोना
औ नोंथां
नोंथाङालाय माजोंथो मोजां मोनो लोगोफोरजों ना फेमिलिजों ना हारसिं
आं बांसिन लोगोफोर मोजां मोनो ओमफाय बेनिफ्राय फेमिलिजोंबो थांनो मोजां मोनो आरो
औ
ओमफाय बेयावहाय नोंथाङा बेरायनाय समावहाय न'निफ्राय लांफायो ना बायनानै जानो मोजां मोनो बिदिनो जाग्राफोरखौ
आङो बांसिन बिदि बेरायनाय समाव बायनानै जानो मोजां मोनो माने आराम मोजां मोजां फाननाय नुयोना जेरै जायगाफोर बेरायनो थांनायफ्राव औ माने बेफोरखौ बायनानै जायो आरो
औ नोंथां
औ
नोंथाङा नोंथाङालाय दासिम बबे बबेयाव दावबायखांखो
आंथ' दासिम बांद्राय बिदिनो गोजान गोजान जायगाफ्राव बेरायफेराखै आर ना बिदिनो खाथि खालाफ्राव जेरै तेजपुरफ्राव, गुवाहाटि आरो बिदिनो शिबसागरफोराव गोबां बेरायहैदों आरो इदिनो एफाएनैयै आरो इदिनो खाथि खालानि दैमा दैसा बोहैनायफोराव हाजोफोराव बेफोराव बेरायहैनो आरो।
औ नोंथां
औ
आरो नोंथांङा बिफां लाइफांफोरखौ मोजां मोनगोनना मोना?
आं फिफां लाइफांफोरखौ जोबोद मोजां मोनो बिसोरनि सायाफोराबो जिरायनानै थानो मोजां मोनो
औ नोंथां।
बिसोरनि औ थान्दा मोनोना गोसोखौ बेफोर बिफांनि सिंङाव जिरायाबाथाय।
औ नोंथां। गायनोबो मोजां मोनोना बिफां लाइफां
औ।
आरो नोंथांङा बिबार बागानफोराव बिबार बागानफोर नुबोला फट' फोर साफायनो मोजां मोनगोन ना मोना?
साफायनो आं जोबोद मोजां मोनो माने गोसोखौ बोयो आरोना बिबारफोर बारि नुबाथाय गोबां इदिनो साफायो फट'फोर इदिनो फैनो बालायलायो माने।
औ नोंथां।
यो बिदि बिबार बागानफोर नुबा।
औ नोंथां।
नोंथांनि न'खरफ्रावलाय बिदिनो गार्देनफोर दंना गैया फिसा फिला इदिनो बिबारफोर?
दङ नोंथां। आं बिबारफोर गायनो मोजां मोनो बिफांफोरखौबो गायनो मोजां मोनो नोंथां।
औ मा मा बिबारफोर दं नोंथां?
नारजि बिबार आरो
औ।
बिबार जबा, बिबार ओमफाय गेन्दा फुल ओमफाय सान बिबार, दाउस्रि आइथिं
औ आरो
इदिनो माबेबो माबायाबो मा होनो ओ जबा फुलबो गोजा गोमो थायो नालाय नोंथां।
औ।
आं बेफोरखौ जोबोद मोजां मोनो गायनो।
उम उम।
बिसोरनि बारनाय माने मोदोमफ्रु मोदोमनाय। बेफोरखौ मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ औ मोजांङानो।
आरो आं बिफांफोरखौबो जोबोद मोजां मोनो गायनो। मानो होनोबा बिसोरसो जोंनि माने थांना थानायखौ रैखा खालामो नालाय बिसोरो जोंनो अक्सिजेन होयो। नंङा होनबा नोंथां? आरो जिरायनो थाखाय थाखाय साया सायाख्लुम आरो जानो थाखाय बन होयो दा गोदोनि फायथ' बनजोंसो सोलिबोनाय नालाय आरो दाउसिन दाउलाफ्राबो थानो जायगा मोनो बिफां लाइफां गायोबा
औ
बिफां लाइफां। गायबासो जोङो जाग्रा बिफां लाइफां गायबासो जोङो फिथाइ सामथायबो मोनो। जेरै थाइ थाइजौ सफारि ओमफाय मुदुफुल ओमफाय खान्थाल लिथु ओमफाय लेथिख' बिदिनो आरो गोबां सम नाया जोबोद जाग्राफोर फिथाइफोर मोजां मोजां दं बेफोरखौ गायबासो जों मोनजागोन नालाय नोंथां।
औ।
बेनि थाखायनो जोंङो गायनांगौ आरो बिफोरखौ जानो
औ नोंथांनि न'आवलाय आबादफोर मावगिना मावा बिदिनो दैज्लां बोथोराव आरो मेसें बोथोरफोराव
मावो नोंथां माय आबाद मावो माइ आबाद मावो ओमफ्राय गोरान खिथि मावो नोंथां
औ गोरान खेथिखौलाय मा माथो मावो?
बिदिनो माबा भिन्दि जोगोनार आमफाय बेलाथि मा थै लस